हायल' नोंथां
औ खोनाबायना?
औ खोनादों माबोरै दं नोंथाङा?
दायो मोजां दङ दंनाया नोंथाङालाय
खोनायासै नोंथां
खोनाबाय ना?
औ औ खोनाफिनबाय औ
उम नोंथाङालाय मारै दं
आंबो मोजाङैनो दङ नोंथां थिनो बिदिनोसै सानफ्रामबोनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय मोजाङैनो थानाय जानाय
दा नोंथांनि से लाइभ जारनिखौ फोरमायदो नोंथाङा दासिम मा खालामगासिनो दं ओरो उन्दैयाव मा मारै मारै जाब्ला मान एसे बेखौ
ओन्दैयावहाय मारै मारै ओ ओ फरायबोखो मारै मारै इसे देरबोखो खाहनि फोर बायदि जायो नालाय इसे फोरमायना होदो।
औ बे जोंनि फरायनायनि उन्दैनिफ्राय लानानै दासिम आरोना
औ।
जोंनि बे फरायनायनि जोरनिखौहाय औ आं फोरमायनानै होनसै होमबा गिबियावनो आङो उन्दैयाव आङो थिन बोसोरावनो स्टार्ट जादोंमोन दा आङो आंनि ओ गिबि फरायसालियानो जाहैबाय हो जोंनि न' खाथियावनो एसे टु किल'मिटार थाबायनानै मोनहैगोन आरो इसे बेसिक जान गामिनि एल पि स्कुल होननाया आ बेयावनो हाबोमोन आङो थिन बोसोर जाबायमोन आं बे समाव ओ गोदो गोदोहाय गोदोनाथ' जों जेब्ला फरायोमोन अब्ला। जोंनि फरायनाय टाइमावथ' बिदि ख' थाखो बा नारसा सारि गैयामोन नालाय ओ जोंनिया डाइरेक क्लास ओ थाखो से थाखो सेनिफ्रायसो जागायजेनखायोमोन नालाय गोदोहाय आवगोलाव औ थाखो सेनिफ्रायनो जागायजेनदों आंनि फ फरायनाया आङो बे जोंनि गामि खाथिनि एल पि स्कुलावनो थाखो सेयाव फरायहैग्रोदोंमोन थाखो सेनिफ्राय ओमफ्राय बिदिनो आङो फरायबोबाय आङो ओन्दैयाव फरायनायाव मोजांमोन आङो ओ बिदिनो दसे दसेनो गोसोआव थायोमोन ओमफ्राय रल नाम्बारा बिदिनो टुआव थाबाय थायोमोन आरोखि आंना बे समाव ओमफ्राय आङो क्लास फाइभसिम बे एल पि स्कुलाव फरायबाय बिदिनो गोबां लोगोफोर फोर मोनबाय मोजां लोगोफोर बिदिनो ज' ज'यै थांलाय फैलाय थांलाय फैनायाबो बिदिनो लोगोफोर ज' ज' थाङोमोन बिदिनो बिब'फोर थायोमोन माखासे जाय जाय नायो बिब'फोराबो लांफायोमोन आंखौ स्कुलाव लांफानानै फैनायावबो लाबो बिफिनोमोन आरोखि बिसोरजों थांनो मोजांमोन थांनायाव बिदिनो मोजां इन्ट्रेस्ट जालाङोमोन आरोखि बिसोरजों थांफानायाव ज' ज' क्लास फाइभसिम फरायबाय आङो बे गामिनि एल पि स्कुलावनो ओमफ्राय दाना जेब्ला क्लास फाइभ जायो अब्ला आङो सिफत जाबाय दस्रा स्कुलावहाय इंलिस मिडियाम सु स्कुलाव थांबाय आङो ओ डन बस्क' होननायखौ मिथिखायोना नोंथाङाबो
मिथियो नोंथां
औ बे डन बस्क' स्कुलावहाय आङो थांबाय क्लास फाइभवहाय ओमफ्राय आङो दाइरेक्ट क्लास फाइभआव आंथ' बर'सो फरायलांदोंमोन नालाय एल पि स्कुलाव आं इंलिस खौ बारा फरायनो रोङामोन नालाय आंनि थाखाय बियो गोब्राब जाहैबाय आरो दाना इंलिसाव डाइरेक्ट थांनानै क्लास फाइभआव बेबो क्लास फाइभआव थांबाय ओमफ्राय इंलिस मिडि थांबाय नालाय गासिबो इंलिस जाजोब्बाय दानिया ओमफ्राय बेनि ओंखायनो एसे आंनि थाखाय गोब्राब जाबाय आरोखि मानो होनबा आं डाइरेक्ट बर'आव फरायनाया इंलिसाव थांनायखाय दा आङो बोसोरसे बिदिनो बोसोरसे आङो आरो फिन खेबसेबाव फरायनांनाय जाबाय आङो फेल जाबाय माने क्लास फाइभआवहाय ओमफ्राय जेबो मोनासै आंथ' बे समावथ' उन्दैखासोमोन नालाय आङो जेबो मोनासै फेल जादोंबाबो ओमफाय आंनि थाखाय गोब्राबबोमोन नालाय दानिया फेल जाबाय क्लास फाइभवहाय खेबसे ओमफ्राय दाना आरोबाव आङो बिदिनो फेल जाबाय होननानै आङो बर'आव फैफिनाखै आरोखि बेबायदि जायाखै माने आङो गिभ आप खालामासै आङो ट्राय खालामबावनो नाजाबाय ट्राइ खालामनो माय दाना आङो क्लास सिक्सनिफ्राय आं बेयावनो फरायफिनबाय दाना क्लास सिक्सनिफ्राय आङो हस्टेल थाबाय आरोखि हस्टेल थाबाय आङो दानिया हस्टेलाव थाबाय दाना क्लास सिक्स नङा सरि क्लास फाइभ माने आं फेल जाबायमोन नालाय औ क्लास फाइभनिफ्रायनो गोदान फिन खेबसेबाव आरो फरायफिननांसिगोन नालाय औ हस्टेल थाबाय क्लास फाइभनिफ्राय माने बोसोरसेयावहाय आं हस्टेल थायाखैमोन बे फार्स्ट थांजेनन्नायावहाय फार्स्ट थांजेनन्नायाव आङो बिदिनो मा होनो हान्थिदोंमोन न'निफ्रायनो बिफाया दोनलाङोमोन आंनिया ओमफ्राय बेनि उनावसो आङो फेल जाखांनायनि उनावसो हस्टेल थादों हस्टेलाव थाबाय आङो दा हस्टेलाव थाबाय गोबां लोगोफोर लोगो मोन मोनबाय ओमफ्राय बिदिनो ओ इंलिस रायलायनायफोरखौबो दानिया आङो हस्टेलनिफ्रायनो रोंनो मोनबाय मानो होनबा बयबो कम्पालसर इंलिस रायलायनांगौ जायोमोन आरोखि ओमफाय कम्पालसरि इंलिस रायनायखाय आङो रायलायनांगौ ओमफ्राय इंलिसखौबो रायज्लायनो रोंबाय क्लास फाइभनिफ्राय थाबाय ओमफाय ओ बिनिफ्राय गासैनिफ्रायबो ओ पास जालांबाय पास जालांबाय पास जालांबाय थाबाय ओमफ्राय इमप्रुभ जालांबाय आरोखि। ओमफ्राय माबायावबो इमप्रुभ जाबाय। क्लास बिदिनो सेभेन ओइटफोरावबो इमप्रुभ जाबाय आरोखि ओमफाय ओ क्लास टेन मोनहैबाय दाना क्लास टेनावहाय आङो हस्टेलखौ थानाय जायासै। क्लास टेनआवहाय न'निफ्राय हान्थिबाय। ओमफाय मेट्रिकबो होबाय बिदिनो पास जालांबाय मेट्रिकआबो। ओमफाय दाना ओइस एस आवहाय आङो ओइस एसआव ओ नोंथाङा मिथिगौना कमार्स कलेज क'क्राझार होननायखौ।
औ मिथिगौ नोंथां।
आङो दाना ओइस एस आवहाय कमार्स कलेजनि कमार्स कलेज बे क'क्राझारावहाय हाफैबाय ओइस एस खौ इलेभेन टुयेल्भखौहाय।
उम।
ओमफाय बेयावनो हाब्बाय इलेभेन टुयेल्भावबो ओमफायो आरो बेचलार डिग्रिखौबो बेयावनो खालामबावबाय आङो। बेचलार डिग्रिखौबो बेयावनो खालामबाय।
ए उम उम।
ओमफ्राय बेचलार अफ कमार्सखौबो बेयावनो खालामबाय ओमफाय बिनि उनावहाय थिन बोसोर बेयावनो औ। ओइस एस जोंहाय ओ माबाब फाइभ यार्स जाबाय इलेभेन टुयेल्भ टु इयार्स ओमफाय बेचेलर डिग्रि थ्रि इयार्स फाइभ इयार्स कमार्स कलेजावनो फरायबाय ओमफाय दायो बिनि उनावहाय आङो बिनि उनावहाय आङो फैबाय ओ ग्रेजुवेट जाखांनायनि उनाव आङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव हाबफैबाय आरोखि एन्ट्रेन्स होनानै बेयावबो एडमिसनखौ मोनबाय। ओमफाय आङो दा फरायगासिनो आङो दा बडलेण्ड इउनिभारसिटियावनो बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि ख क'क्राझारावनो आङो दा ओ सेकेन्ड सेमनि इगजामखौबो होखांबाय आङो दा थार्द सिमाव हाबनायाव दं आरोखि। दा बन्द' नालाय गरम बन्द' दाथ'।
औ।
ओमफ्राय दा सेकेन्ड सेमनि इक्जामा जोब्बाय दा अवान इयारानो थांबाय दाबो। मास्टार डिग्रिया अवान इयारल'सै आरोखि। दा दा नोंथाङा नोंथांनिखौ एसे फोरमायनानै होदो।
आंबो माबानिफ्राय गिबिनिफ्राय जागायजेनसै ना सिगांनिफ्रायनो। क्लास अवाननिफ्राय जागायसै।
औ।
ओ आंनाबो बिराद बिदिनो नोंथांनि बायदियानो आंनाबोथ' सिगाङावहाय फार्स्टआवहाय गामिनि एल पि स्कुलाव आरो। क्लास अवानाव बेनिफ्राय दडाइरेक्हाय आंखौ लांबाय फिफाया जोंना इंलिस मिडियाम माबायाव क'क्राझार डन बस्क ओमफ्राय डाइरेक्ट लांबाय ओमफ्राय लांबाय थाबाय लांबाय थाबाय नो क्लास ओ क्लास टेनसिम आं बेयावनो आरो बेयावनो फरायनाय जाबाय। दा मेट्रिकआ पास जाबाय फार्स्ट डिभिसन लेटारा मोनथाम। ओमफ्रायो दा बेयाव पास जानानै उम डाइरेक्टहाय माबायावहाय फैबाय ओतच एसआ मा होनो? सेेनान्सआवहाय फैबाय इलेभेन टुवेल्भआ डाइरेक्ट बावनो। इलेभेन टुवेल्भ दा पास खालामखांनायनि उनाव ओ इलेभेन टुवेल्भआव एसे मा होनो मार्कआ डाउन जाफैदों माबा मा होनो मानो होनबा आङो बांद्राय गोसो होनानै फरायनाय जायाखै आरो बेयाव एसे फाल्थु फाल्था जालाबायदोंमोन। माने एसे प्रब्लेमफोर जालाबायदोंमोन। लोगोफोराबो एसे जानला मोनला लोगो मोननाय जाबायना ओ मार्कआ एसे खम जादों फार्स्ट डिभिसनानो ओमफ्राय एसे खम जादों आरो। ओमफ्राय दा उम आङो बावनो फरायगासिनोबाव आरो माबाखौ मा होनो ओ बि ए फरायगासिनो आर्टस नालाय स्ट्रिमा बि ए मा होनो माबा मे ज'रावहाय इक'नमिक्स मेजरावहाय दा ओ फार्स्ट सेम सेकेन्ड सेम थार्ड सेम फर सेम कमप्लिट जाजोबबाय दा पिफ्त सेमाव दङ आरो। ओ माबा फरायगासिनो फिफ्थ सेमनि दा ओरैबायदि मा होनो मास्टारफ्राबो नै दा भेकेसननि बन्द' थेवब्लाबो थांनांगौ जायो दा। मा होनो कलेजाव। बिदिनो क्लास जालाबायो माबा माबि फिसा फिसा प्रग्रामफोर जालाबाय थायो आरो। उम। मास्टारफोराबो केयार खालामो जानो बिनिखायनो थांनांगौ जायोना बिराद खस्थ' जानानै दं दा। मानो होनबा मा होनो प्राइभेट जाहैबायना। मान्थलि फिस होनांगौ जाबाय ओंखायनो दा माबा मा होनो उन्दै गोरलैफोर बायदिसो मोनलायलाङो आरो एकदम केयार खालामनायफ्रानो प्राइभेटआव हाबबाथाय बिदि दा ओरैबायदि खस्थ' सानफ्रामबो थाङो आं। रेस्टानो गैया। सेटारडेआवल' रेस्ट बेबो सेटारडेआवबो बन्द' थाया। सेटारडेआवबो नों थांबा थांनांगौ जायो बिदि जाना दं आंना दा नोंथां। ओमफ्रायो मा होनो मेज'राबो एसे गोरा जाहैबाय जोंना इक'नमिक्सा एसे थांबाय थानांगौ जायो मास्टारफ्राबो लेंहरबाय थायो। हारसिंबाबो क्लास लानानै फैनांगौ जायो आरो दा जोंनियावहाय दा जोंनि डिपार्टमेन्टआव गैया आरो खम एसे स्टुडेन्टफ्रा। साथाम साब्रैसोल' दं साथाम साब्रैजोंनो क्लास लाना फैनांगौ जायो। मा होनो बिदिनो ओ आ एक घन्टा गाहाम लालाबायो हारसिङै। माने मोजां मा होनो बुजायो आरो माबायदि माबायदि फरायनांगौ माबायदि नटस खालामनांगौ मारै पास जानांगौ इकजामाव बिदि फोरोङो आरो बिराद आङो मा होनो दायो नटस बानायगासिनो दं आरो। जे बेनिनो ओमफ्रायो जोंनाथ' डपार्टमेन्टआव खम नालाय मानसियाबो। लोगोफ्राबो बारा गैया गैबाङा आरो आंना थ' बेनोसै आरो दासिमावहाय आङो फरायगासिनो आंबो। ओ आर्टस फरायगासिनो आं ना। इक'न'मिक्स मेज'राव बेनो आरो नोंथां आंना लाइप जारनिया।
उम मोजां नोंथां मोजाङानो। फरायबाय थानांगौ फरायनायासो ओ जोंखौ जोंनि साननाय हनाय गासिखौबो सोलायहोयो आपग्रेड खालामो जों फरायबाय थानांगौ फरायनाया आंनाबो
औ नोंथाङा माबा बुंनो सानदोंमोन
आं होनदों आ आंना समा गैलिया स्टुदेन्टना दायो वान इयारल'सै आङो बेखौ होनो सानदोंमोन आरोखि आंबो फरायबाय थानो मोजां मोनो बेखायनो आरोखि बेखौनो फोरमायनो सानदोंमोन नोंथां औसमाबो जाबायना जोंनिया
जाबाय ओं ओम जाबायमोन समा दे बिदिब्ला
औ दे बिदिब्ला ओम
दे